नोंथांआ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ ओ आंनि टपिकआनो जाबाय माबा बैसागो। ओ बैसागोआव। माने ओ आं नों कुइसन खालामदोनि नोंखौ ओ बैसागोआव जोङो बैसागोखौ माबायदि ओ माने सेलेब्रेट खालामनाय जायो आरोना आमफ्राय। माने बिनि नेमखान्थिफोरा माबायदि बैसागोनिया बेखे एसे एक्सप्लेन खालामना होन हागोन नामा।
बिनि गोनांथि।
औ बिनि गोनांथि नङा ओ बैसागोआव माने माबायदि फालियो माने बैसागोखौ बर'फोरा। खालामना हो नेमखान्थिफोरखौ।
ओ बैसागुखौ जोङो। बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो माने। एप्रिल माननि माने जेरै फर टिन फिफटिन इदिफोराव माने फालिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
आरो जोङो माने बैसागु होनोब्ला बैसागुनि बैसागुआ माने मोननै माने बाथ्रानिफ्राय फैदों जेरै बै माने बोसोरखौ होननाय जायो आरो सागु माने माने जागाय जेननायखौ माने जोङो जेरै - बैसागु होनोब्ला जोंनि बर'फोरना बांसिनै माने बोसोर गोदान होननानै माने फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बे माने बर'फोरनि थाखाय माने ओ गोदान बोसोर होननानै माने फालिनायखौ नुनो मोनो। बे समाव मानि गोबां ओ जेरै मानसिफोरनि खुसि ज' ज' जालायनाय ज' ज' खुंलायनाय ओ बे फोरखौ माय बांसिनै नुयो नुनो मोनो जोंनिया बैसागु होनोब्ला माने बुहुथ ओ मेरला रो खोमनि बैसागु नुनो मोनो आरो ना। जेरै ओ मोस सौ बैसागु आरो मोसौ बैसागु ओमफ्राय ओ
मानसि मानसि बैसोगुआव दङ औ।
ओमफ्राय आरो ग-गसाइ बैसागु आरो माखासे दस्रा दस्राफोरखौ हाय जेरै आमथिसुवा आरो जेरै माइ माइनि मा होनोमोनलाय बे मोनसेखौ आं मोजां माने गोसोआव गैला आरोना। जेरै ओ माइ फि-फिथाइ मोनै समावहाय माइ बारियाव थांनानै माने आवाथि सावनायखौ माने नुनो मोनो आरोना। बे फोरबायदि बैसागोखौबो जो बांसिनै नुनो मोनो। हा अ अ अ खाथि गासा अ आरो माने बैसागु मोसौनि बैसागुखौबो जोङो नुनो मोनो। आरो बे बैसागु समाव माने गोबां जोंनि बर' ओ मान सुबुंफोरा ओ जेरै गोदान गोदान गाननाय जोमनाय ओ हि-बर' आइजो - फोरा जेरै दख'ना फालि लानाय आरो। औ हुवासा फोरा गामसा गाननानै माने गोबां ज' ज'यै दख'ना बिदन फालि गो जा लानानै मानसिफोरनि न'आव माने ओ बेराय माने ओ खाम जथा सिफुं दामनानै ओ गान खननानै मो सानायखौ माने जों गोबां रोखोमै नुनो मोनो आरो ना। आरो माखासे ओ दामग्रा ओ आगजुफोरनि नामफोरखौबो आङो माने बुंथिना होनो गोसो जादों। जेरै-खाम, सिफुं जथा, सेरजा बेफोरजों माने बांसिनै ओ। गान खन्नानै दामनानै माने समायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो। आरो जोङो बैसागु समाव माने गोबाङै ओ लारु फिथा बेफोरबायदि खौबो माने संनानै जाहोनायखौ नुनो मोन्दों। जेरै ओ मानसि फोरा गामि गामि माने न'खर न खर गिदिंनानै मोसा साबायोब्ला माने बेफोरबायदि जाग्रा मुवाफोरखौबो माने होनाय जायो। आरो अमा बेदर बे फोरबायदि गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर संनानै माने होनायखौबो नुनो मोनदों आरो ना। आरो जेब्ला बैसागो होयो होमब्ला मोसौ जोंङो मोसौ सौनि बैसागु समावबो मा जायो नो। ओ मोसौखौ माने सिगां। गामिनि आबादारिफोरा माने। मोसौफोरखौ। ओ माने जे-जेरै रेसपेक्फुलि माने बि। सोरो ओ गाय। माने जेरै हालेवनायाव बाहायनाय जायो आरो। मैगं। थाइगं गायनाय माइ दै बेफोरबायाददि गायनायाव माने बाहायनाय जायोना बिसोरो बेखायनो बे मोसौखौहाय माने। बिसोरो जेरै सनमान होयो होनानै बिसोरखौ थुखैनाय जायो। फुङावनो सिखारनानै थुखैनानै बिसोरो माखासे। बर'नि सल'फोरबो ओ। सल'बो खननायखौ माने नुनो मोनबोदों आ। रोना आरो ओमोसौखौ मो। मोजाङैनो जोथोन लानायखौ नुनो मोनो। ओ। नोंथाङाबो नोंथांनिखौ माखासेखौ बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ औ आङो बुंनो आखायाव लादो दा। आ बैसागो बायदिबा आरोना आंनि आंनि साननायाव माने ओ। ओरैनो मानसिफोराबो आबै आबौ मोननिफ्रायबो एसे मिथिदों माने। बैसागो माने ओ बर'फोरनि। थाखाय आरोना। जेनेबा ओ बर'फोरनि थाखाय। बोसोर गोदान। बोसोर गोदान मानो होनना। बुङोबा बे ओ बोसोर बैसागुआव ओ बे फेब्रुवारि मान्दाव फालिनाय जायोमोन ना फेब्रुवारिनि फरटिन फिफटिन खोमाना?
औ औ औ बेनिफ्रायनो ओ फरटिन फिफटिनिफ्राय स्टार्ट जायो।
औ ओमफ्राय। माने बे समाव ओ बिलाइ ओ। गोदान गोदान खिलियो दंफांनिया। एकदम सोमखोर समायना जा। जोबो आरो ना अखा एसे। एनै हानायदों मादों। दै मोननानै दंफांफोरा माने गोदान महर लाजुबो बेनिखायनो ओ गोदान बोसोर होननाय जायो आरो बर'फोरा गोदान बोसोर होनना मानिनानै लायो ओमफाय बैसागोआ बर'नि मोनसे पार्ट जायखौ बुंङोबा माने जोंङो बर'नि सि सिंस्रिबो होन्ना होनना हागोन आरो जेनेबा बेकबनबो होननो हागोन कारन ओ बैसागुदोनो जोंङो बुहुद ओ फेमास जादों आरो बर'आ माने ओ जोंनि माबायाव ओ नायोबा गटाय माबायावनो ओमफाय बैसागुआव जोंङो इदिनो ओ गोखा गोखैबो बुहुत जानाय जायो एक्स ओ बेसेबा एकग्रटा ना बेसेबा जानाय जायो होनदो आं एसे से कनफिउस जाबाय ओमफाय माने ओ इ जानायाव आरोना बे खो ओ मैगं थाइगं गोखा गोखै फुंखा होनो जानायाव माने इयो इखो जाजुबाबा माने ओ माबानि थाखाय गोदान बोसोराव जायो नालाय इखौ माने ओ जुग जुग माने ओ बेमार आजार जानाय नोङा होननानै बर' फोरा सानना लायो आरो बेनि थाखाय ओ गोखा गोखैखो एक्स' बार'था ना एसे कनफिउस जाबाय आंङो इखौ जानाय जायो आरो ओमफ्रायो इदिनो सानो बर' फोरा ओमफाय बैसागोखौ नायबा मोनसे जोंनि कालचार नि मोनसे ओ गोजोनथाव बेयो बैसागु मोसानाया ओमफ्राय जोंनि ट्रेडिसेनफोरखो जों देखायनो हायो गुबुन हारि फोरनि सिगाङाव जों मोसानानै देखायनो हायो एबा जों ससेल मिडियादो ओ अनलाइदोबो एसे जोंङो सेयेर बानायनानै जोंनि बैसागु मोसानायखो देखायनो हायो जाय बुस्थु जोंनि औ औ जोंनि जाय बुु जोंनि ट्राइबनि थाखाय माने बुहुत ओ गोजोनथावना आरो जेनेबा जोंनि ट्राइब खौ फेमास खालामनो हायो जोङो मोजाङै बेनिखायनो जोंखौ ओ गुबुन हारि फोराबो आथि खालनि जुगाव बुहुट ओ बेलेग स्टेट फोरावबो जों जायखौ जों दिल्ली मुम्बाइआव जोंखौ सिनायानो आसामाव आसामिसल' थायो होनना मिथियोमोन आरोना बेफोरनि जोहैबो ओ जोंनि कालसारनि बागै बेफोर मोसानायनि ससेल मिडियानि बागै बो जोंखौ बुहुत मानसियानो मिथि नो हमबाय दा बर'फोर दं होननानै आथिखालाव ओमफाय ओ दा इदिनो बर' हारिफोरा जौगानो हमबाय आरो बेनि ओ फोरनि जोहैनो आंनि साननाय बायदिबा आरो ओ नोंथाङा ओ मा सानो जेनेबा बर' हारिनि इदि मोसानायनि बागै माबायदि नुयो नोंथाङा माने ओ गावनि पार्सनेलदो एसे बेखेवना खोन्थाबानो जाबाय।
ओ बर' हारिनि मोसानाय बुङो बुङोब्लाथ' ओ माने ओ बागुरुमबायानो जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौ सानाय होननानै माने बुंनो हायो।
आरो ओ बागुरुम्बा मोसायो ब्ला माने बेथ' जोंनि हारिनि मोनसे ओ मोसानाय माने आरो बड' कमिनिक्सनि फक डेन्स होनानै बुंनाय जायो। माने ओ बेयो मोनसे मोनसे ओ जोंनि बर'नि सिनाय सिनायथि होननाय मोनसे ओ मोसानाय आरो। बेफोरखौ जोङो बांसिनै जेरै कालसार प्रग्राम एबा बैसागो फोरबो माखासे सेलेब्रेसन फोराव माने खिथिनायखौ नुनो मोनो आरो ना। दङो माने बा गुरुमबा मोसायोब्ला जोङो माने बि सोरनि जि मोसानाय आरो स्टेप्सफोर बिखौ नायनानै बिराद माने मोजां मोनो नायनानै माने गोसोफोरखौ गोजोनग्लायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। आरो ओ बे दख' औ बे बागुरुम्बा मोसानायखौ माने बांसिनै जेरै हिनजाव मानसिफ्रा गावनि ओ हारिनि जेरै ओ गानग्रा दख'नाखौ गाननानै माने मोसानायखौ नुनो मोनो। आरो माने बहत माने जेरै बागुरुमबाल' मोसानाय गैया मो दस्रा दस्रा मोसानाय दंअ जोंनि ट्रेडिनेल फक देन्स होनोब्ला
औ
ओ बेख खं ओ माने जेरै सिखिरिफोर मोसानाय बायदिबो माने नुनो मोनो आरो ना मा ओ जोङो नायोब्ला आरो बे मोसानायखौ माने गोबां जाथिफ्राबो माने अनसायनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोंनि दाखलि माने मोन से ओ प्रग्राम जानायाव माने गोबां मोसाखावरिफोरा मोसानायखौ नुनो मोनदों जेरै यो इसां समायन ना नुदों आरो माखासे दस्रा जायगानि मानसिफ्राबो बेखौ नायनानै माने एप्रिसियेट खालामना खौ जोङो गोबाङैनो माने थिनो मोन्दों आरोना आरो बेयाव अ बागुरुम्बा मोसानाय एबा जोंनि बर' हारिनि मोसानायजों लोगोसे आङो नोंथांनो बुंनानै होखाबाय जेरै खाम जथ था सिफुं बेफोरजोंनो आरो खुगा मेथाइ बनायनानै माने मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो जाय जेराव जोंनि ओ आइजोफोराम आइजोफोरनि मोसानायखौ जेराव माने बेरखांसा बांसिन साबसिन समायनासिन आरो बेर खांनायख' माने बांसिनै आ आङो नुनो हायो आरो उ दस्रा कालसारनि मानसिफ्राबो माने जोंनि बर' कमिउनिट जि जेरै डान्स बेफोरखौ माने ओ मोजां मोनो आरो माने मोननो आरो बु बिसोरनि जि अभारभिउ बुंनाय खौबो माने गोबाङैनो नुनो मोननायखौ माने नुनो मोनदों आरो आङो स' नोंथाङा मा सानो जोंनि ओ बे बर' हारिनि मोसानायखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ बर' हारिनि मोसानायखौ लायोबाथ' ओ जोंनि गाहायनिफ्रायनो जेनेबा बेसिक लेभेलनिफाय नायोबा ओ खेराइयानो जाग्रोदों आरो ना ओ जेनबा बाथौआव मोसानाय ओ बाथौ सिबिनाया बाजिनो खेराइ मोसानाय खाम दामनाय ज था दामनाय बेनिफायनो जागायजेन ओ आंनि बादिब्ला आङो ए एक्जेक मिथि थिया माने आं इनिफायनो जागायनाय बाय दि मोनदों आरो। ओ जेनेबा बाथौ खुलुमनानै जोङो जि ओ जि समाव आगोलनि ओ एसे मानसि फोरा गोदो गोदायनि मानसिफोरा माने बाथौ खुलुमनायाव खे खेराइ मोसायोमोन बे खेराइ मोसानायफाय ओ फेमास ओ जेनेबा इस से ओ जौगाबोदों आरो मोसानायफोरा जोंनि ट्रेडिसोन नै दा ओ दा जिखुनु जोङो माने डेभेलप जायै जायै ओ जोंनिया खैथाबा जाबाय माने मोसानाया। ओ दाउस्रि मोसानाय जायखौ बुङो ओमफाय इदिनो बायदि बायदि। दं आरो मोसानायनि नामफोरखौथ' आङो मोजां दा गोसोआव गैला ओमफाय इदिनो ओ बर'नि मोसानायाव बर'नि ट्रेडिसोनखौ बांसिन ओ गुबुन हारि फोरनो मि थिहोदों होनोबा ओ आइजो बर'नि आइजोफोरानो बांसिन मिथिहोदो ओ जेराव ओ बर'नि आइजोफोरा गोदोर गोदोर ओ माबाफोराव स्टेट ओ मा स्टेपनि प्रग्रामफोराव माने स' खोन्थाहैदों ओ ट्रेडिसोन डान्सफोर खौ‌ बेफोराव ओ बुहुम नाङैनो बाख्नाय जादों जोङो ओ बेफोर खौ ओ नुनानै माने ओ गोजोननाय मोनदों आरो। ओ जेनेबा बेलेग ओ मानसि गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जेरै ओ आसामनि आसा आसामावबो बेयाव गुवाहाटियाव दाख्लैबावैसो नै थांनाय ओ दाख्लिबावै मोसानाय जादोंमोन ओ बेयाव टेन थावजेन ना इलेभेन थावजेन होननाय खोनादोंमोन आङो बेयाव मोसानानै आरो ओमफाय बेयाव बुहुत मानसिफोरानो गोजोननाय ओ जेनेबा मोजां मोजां कमेन्ट होदों आरो कमेन्ट हरदों जेनेबा माबानि इण्डियनि पि एम आ फैदोंमोन। प्राइ मिनिस्टारा बेयाव बे गोजोननाय ओ खोन